हेल' खुलुमबाय औ मोजांना नोंथांनि?
औ औ मोजां नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हमलायनाय जासिहरबाय।
औ नोंथांसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा मा खालामदो दा?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो। नोंथाङाबो फ्रि ना?
औ औ बियो ओ नोंथाङा सानफ्रोमबोनि लाइभ जिउआव मा खालामनो मोजां मोनो?
आं बिदिनो बेरायनाय फरायनाय बेफोरखौनो मोजां मोनो।
माबायदि बिजाब फरायना मोजां मोनो नोंथाङा? औ। दाङा गांसे सल'मानि सायाव बुंनो हागोनना? खोनादों ना नोंथां?
खोनादों। मन'रन्जन लाहारिनि हायावुलि सल'माखौ जोङो रायखांनो हायो। बियो गांसे जेनेबा जों बेखौ गांसे समाजारि सावगारि महरै ओ नायनो समाजारि सावगारि महरै नायबिजिरनो हायो आरो।
औ औ। बे समाजारि सावगारि समाजारि सावगारिगोबां ओं
बेखौनो जों गुबै आयदा महरै लानानै सावरायनो हासिगोन नामा दायो?
औ औ नोंथाङा औ बुंनो हागोन नोंथाङा माबायदि समाजारि सावगारि बेरखांनाय नुनो मोन्दों
औ बे सल'मायावहाय ओ समाजाव रायजो जानाय जिउ खुंनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राफोरा बेरखांदों जेरैबायदि बेवहाय ओ दा दाहोना रुवाथि थानाय आबाद मावनाय ओमफ्राय आलासि
नांगोलजों हाबा खान्थि मेल मिथिं खुंनाय बेफोर बेरखांदों आरोना बेफोरनि गेजेरजों जोङो बर' समाजनि ओ सावगारिखौहाय रोखायै बेरखांनायखौ नुनो मोनो
नोंथांनि नोजोरावबो बेफोरबायदि ओ समाजारि सावगारि बेरखांनाय सल'माफोर
फारलुंओ बे खारलुं बिजाबावबो खारलुं सल'मायावबो बर'फोरनि बे ओ बर'फोरनि सावगारि बेरखांनाय समाजारि सावगारि बेरखांनाय नुनो मोनो। जेरैबायदि दाहोना रुवाथि लानाय आबाद मावनाय हालेवनाय आरो हाबा लानाय आरो बर'फोरनि समाजाव जेरै दोनखारलायनाय हाबा दं बेफोरबायदिनो दोनखारलायनाय आरो जेरै बेखौबो नुनो मोननाय जायो आरो हाबायाव गय खावहैनाय बायदि सावगारिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेवहाय आरो जेरैबायदि हौवानि न'खरा हिनजावनि न'खराव फैनानै ओ सोंफैनाय बेफोरबायदि सावगारिफोरखौ बेवहाय बेरखांनाय नुनो मोनदों। ओ समाजारि सावगारि होनोब्ला हायना मुुलि सल'मायाव नोंथाङा बबे मोनसे आयदाखौ बांसिनै बेरखांनाय नुनो मोनो जेरैबायदि
जोङो जोङो बेयावहाय ओ जेनेबा बर' समाजाव बर' समाजा बे जेनेबा आबाद मावनानै जाग्रा आबाद गाहाय सुबुं बे हिसाबै जोङो ओ बेयावहाय जेरै दाहोना रुवाथि ला आबाद मावनो थाखाय ओमफ्राय औ गरगराम माहाजोनमोन नामा?
औ -औ
बिथाङानो दाहोना रुवाथि लानाय ओमफ्रायो बिदिनो बर' न'खर हिसाबै दाउ अमा फिसिनाय आरो
बेवहाय ओ बिसार खुंलायनाय मेल मिथिं खुंनाय बेफोरखौबो रोखायै नुनो मोनदों आरो
औ
नोंथाङा खारलुं सल'मानि खारलुं बिमुंखौ लानानै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेवहाय खारलुंनि महरखौ लानानै होनोब्ला जेरैबायदि गहेल सुबुंनि सासे सुबुं दङमोन जेरैबायदि बेनि गाहाय आखु ग'हल मुंनि त बे सुबुङा जेरैबायदि मोनसे खामानिखौ मावथिनो मोजां मोनो जेरैबायदि बि फरायथिनोबो मोजां मोनो आरो आबाद मावनोबो मोजां मोनो आरो माबा मोनसे साख्रि मावबोलाबो बेवहायबो थाथेरनो सख गैयै बायदि बेयाव गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि गोजोननायखौ नागिरनानै बा बेवहा बेहा जेरावबो गोजोननाय गैया ओ ना बेयो न'आव थानानैनो मोजां मोनो ना बे खायसे जायगायाव थानानैनो मोजां मोनो बेयो दावबायनो बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो गोसो जायो बेबायदिनो बेयो बेयो थारमाने मोनसेबो जायगायावनो थाथेरनो हायै जादों थ बेयो थाङै थाङै उनाव गावनि खैफोदखौ बोनानै लानाय जादों बे बेबायदिनो गहेन सुबुंनि आखुजों बेवहाय खारलुं बेफाव महरा गोरोबदों आरो। ओ नोंथांनि बायदिब्ला हायना मुलि बेवहाय हायना मुलिया ओ जेरैबायदि हायना मुलि बिखुं महर होदों बेफोरबायदि हायना मुलि माबायदि गोरोबफ्लेदों नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ बेवहाय हायना मुलिया जाहैबाय ओ बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय मोनसे रोखोमनि ओ मुलि जायखौ ओ जाय सुबुङा जाय सुबुङा माने गाव मोजां मोननाय बा हास्थायनायखौ मोननो लु लुबैनानै ओ बै सुबुंनो होनाय। जाहोनाय जायो ओ बेखौनो हायना मुलि होननानै बुङो। बेनिफ्राय बेयावहाय मानासि आरो ओ राग
औ।
मानासि आरो रागाव आखु दुखुनि सानै सेंग्रा सिख्ला सिख्लानि गेजेरावहाय हायना मुलिया माबायदि खैफोद लाबोद दोन आरो बिनि उनाव
बिसोरनि जिउआव लादो बेफोरनि सोमोन्दै मोननो हायो। बेवहाय हायना मुलियामोन मोनसे खैफोद महरै खामानि मावदों। मानो होनब्ला बिसोरो हायना मुलि औ ओ।
गरग रागुआ हाय मानास सिनो। ओ हायना मुलि होनायनि उनावहाय। नो गावसोर मोननो हास्थाय नाय बायदि बेबायदि जाफुंजोबनो हायाखै जाहोनाव बिसोरो खैफोदखौ बोनानै लादों
औ नोंथाङा हायनामुलि सलमानि औ
मानासि बिदिनो फाग्लि जानाय ओ जिउ खोमा गोनां जादों औ नोंथाङा बुंनो हासिगौ
औ नोंथाङा बे हायनामुलि सलमानिफ्राय माबायदि ओ बरफोरनो माबायदि मोनसे गियान फिसा गियान होनो हागोन जेरैबायदियै
औ हायना मुलिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे खाना फोथायनाय बायदि आरो बेखौ जोङो ओ आसलि माने मोगथां मुलुगाव ओ एसेबां जोङो बे खौ मोनथिनो मोनाखै जे हायनामुलिया थारैनो जोंनि मोगथां मुलुगाव दंमारो ना गैमारा बेखौ जोङो मोनथिनो मोनाखै ओ जाहोनाव बेखौ जोङो खोमसि फोथायनाय बायदियानो बुंनो नांगोन
ओं
मानो होनबा बेख खौ जोङो मोगथां मलुगाव मोनफेराखै आरो नु फेराखैबो
औ ए ए जुदि बेयो दाबायदियाव मोगथां मुलुगाव फैयोब्ला बाहायनाया मोजां ना बाहायैया मोजां नोंथांनि बादिब्ला?
बेखौ बाहायैआनो मोजां मोजां मानो होनबा ओ बेयावहाय सासे सुबुंखौ गावनि खालामनो ओ नागारै बै सुबुंखौ गावनिफ्राय गोजान खालामनाय बायदि ओ महरसो बेयावहाय बे सल'मानि गेजेरजों मोननो हादों।
औ औ।
बेनिखायनो आं सानो बेखौ अ बाहायैआनो
औ औ। ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंना समाबो गैला।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।
औ। ओ